हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों दे
औ नोंथाङा फ्रि दंना
दङ' दे
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो दानाय-लुनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नों नोंथां सावरायजागोन ना?
ओ नोंथां सावराय जागोन दे
ब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो जेरै जोंनि आइजोफोरा ओ गावनो खुनदुं लुनानै जि जोम दानानै लायोमोन बिबदी हुदाफोरा दासिम बो दङ' ना नोंथां
औ नोंथां बे दिहुदाया जोंना गोदोनि गोदोनिफ्रायनो दासिम आथिखालावबो नुनो मोनो नाथा थाय दानि समाव बुंनो थाङोब्ला दानाय-लुनायनि फारसे जोबोद दावगानायखौ जों नुनो मोनदों दा बायदिसिना मिसिन आरो बायदिसिनाजोंबो जों दानायखौ नुदों दा दानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनिखौ लानानै ओ नोंथाङा बुंनाय सोंनाय लेखायै जे गोदोनि समनिफ्रायनो जा आबै- आबौनि समनिफ्रायनो जोंना दानाय-लुनाय मा गोदोनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायै हुदा एबा जोंनि गोनांथिखौ बुंनांगोन गोदोनि समाव बिदिनो ओ एमफौ लाथा फिसिनाय खौ जोङो गोबाङैनो नुनो मोनोमोन एबा दासिमबो फिसियो नाथाय गोदोनि समाव जि जोमखौ बांसिनानो गावबा गाव ओ न'खराव दानानै एबा लुनानै माने गाननायखौ एबा बेसाद खालामनायखौ मोनोाथ' ओ हाथाय बाजाराव बायदिसिना मिसिनाय बायदिसिना जों दानायखौसो जोङो बांसिन बायो नि अनगायैबो दानाय लुनायखौबो जों बायना गानो आरो अब्लाबो गोदोनि समनि बाथ्रा बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समनिया जा ओ नो माने न'निनो एमफौ लाथा लानानै फिथोबजोंनो ओ थावख्रि लुनो नानै बेजोंनो ओ जिखौ जि गानोमोन एबा गामसा आर'नाइ बायदिसिनाखौ ओ दानानै गानोमोन आरो नाथाय दानि समावबो जों ओनसोलाव एबा जोंनियाव बेफोर हुदाया दङ' ओ लोगोसेनो दा दानायनि लुनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला दानि समाव जोबोद मिसिनारि बायदिना जों दायो दा खुनदुनि नि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव एमफु लाथा फिसिनानै जा जोङो फिथोब मोनो बे फिथोबनिफ्राय जों जा लुयो बे थावख्रि लुनायखौबो जों दानि सम मिचिनारि बायदिसिनाजों ओ लुनाय जायो आरो दा मिचिनारि बायदिसिनाजों माबोरै लुयो होन होनोब्ला दा जोङो थावख्रि लुनो थाखाय जोङा ओ गिबियावनो जोङो फिथोबखौ जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ जोङो ओ रुनानै लाग्रोयो आरो मोनसे जियाव गुफुर गोजों जियाव ओ मुथा खानानै बेवहायसो सेरसे एबा सेरनैनि ज'खानि लायो लानानै जोङो बेयावहाय ओ माने खारै साबोन बिदि सुनाय खारै साबोन नङाब्ला ओ जोङो ओ जा जोंनि एल'ट बेरा मिथिंगायाव मोननाय एबा न'खराव बायदिसिनियाव मोननाय एल'बेरा जों होननानै बेखौ नै घन्टायाव लासै रुनानै लायो बे रुना लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे ओ जाहा फिथोबा मोजाङै गुरै जायो खुनदुंखौ बख'नो हायो लोगोसे आरो जाहाथे बेयाव नांना थानाय मैलाफोरा खारो बिनि उनाव बिदि रुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै दसे सम गुसु जानो थाखाय हेंगारगोन
गुसु जानो थाखाय हेंगारो हेंगारनायनि उनाव जोङो मोनसे आयजें ओ गामला बा सो बायदिसिना मोनसे आयजें लानानै बेवहाय जोङो दलद दलद मोन मोनसे बोखानानै फिथा बायदिसिना रोखमै महर होगोन आरो बिनि उनाव ओ जों बेवहाय ओ बेरायाव जोंनि जा न' आव थानाय बेरा दङ' बेवहाय जोङो दोनगोन जेब्ला बियो रानो अब्ला जों बेखौ बोखानानै ओम बिनि ओ बिजौ माने मोनसे फारसे बख'नानै जों बेवहाय मिसिङाव लगायनानै होनांगौ बेनि उनाव आखाइनि फारसे जोंङो नारखो हरबाय थाब्लानो ओ ओ बिखौनो जोङो ओ खुनदुंखौ ओ बिदिनो लुयो आरो नोंथां लोगोसे आखाइजों लुनायखौ बुंनो थाङोबाथ' ओ दा जोंना ओ आखाइदोंबो जोङो थावख्रिखौ लुयो नाथाय आखाइदो लुनो थाखाय जोङो गिबियावनो ज जोङो ओ दैयाव सोमना लानाया गोनांथि जायो आरो नङा होमबा थावख्रि लुनायखौथ' नोंथाङाबो एबा नोंथांनि ओनसोलावबो नोंथाङा नुखादों दा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो थावख्रि एबा इनदि हिनि ओ लुनाया मिसिनारि बायदिसिनाजों लुनायनि अनगायैबो आखायजों लुनाय हुदाया दासिमबो दङ' दा हि दानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बायदिसिना आगर जेरै मिथिंगायाव मोननाय ओ जेरैबायदिहाय हाजो आगर ओ दाउसा मोख्रेब फारेव मेगन बिदि बायदिसिना हा आ माने मिथिंगानिफ्रायनो नागिर नानै होयो लोगोसे आरो ओ गाबखौ होनोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गा जेरैबिदिहाय थालि बिलायनिफाय जों गोथां गाब मोनो ओ ज'बा बिबारनिफ्राय जोङो निला गा गाब मोनो बिदिसिन बिदिनो बायदिसिना जोङो मिथिंगानिफाय नागिनानै नांगौबायदि गाबखौ होनानै जों मोनसे मोजां हि दायो आरो लोगोसेनो ओ बिनि मुलामफा होनोब्ला जोङो गोनांथि जानाय राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो जि दानानै ओ जि दानानै जों बेखो आंखालखौ सुफुंनो हायो लोगोसे आरो इनदि जि गासेनि बेसादाथ' बेसे बां नोंथाङा मिथिखायो ओ बिदिनो इनदिजिन इनदि हिनि एबा इनदि जिनि जि गानोब्ला एबा बेफोरखौ लायोबा जोङो जोंनि देहायारिनि थाखायबो जेबो खहा जाया जेबो खहा जाया आरो जेबो बेराम-आजारनिफ्राय माने आजार जानो हाया आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दानाय- लुनायनि फारसे बुं थाङोब्ला बे खिनियानो नोंथां ओ लोगोसे नोंथां मोननि ओनसो सोलावबो दानाय लुनायनि फारसे माबोरै इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों जोंनि ओनसोलाव गोदो जेरै ओ आइजोफोरा गावनो ओ जि-जोम दानानै लायोमोन गो बिब्दि हुदाया दासिमबो दं आरो जोङो बेफोरबायदि दख'ना बायदि दानो गोनांबोलाथ' गिबियावनो खुनदुंनि गोनांथि जायो नङा होमबा जोङो बे खुनदुंखौ खायसेखौ जोङो न'आवनो बायदि जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि लाथा बेफोरनिफ्राय जोङो दहननाबो लायो आरो खायसे बाजाराव मोननाय जेरैबायदि खुनदुं बुङोब्ला पलेस्टार आरो ओ जाबे खुनदुं मोनसेखौ गुरै मोनसे थायोना बेखौ लाबोयो आ आरो जोङो बेखौ लाबोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सोंग्रोनाय जायो आरो बेखौ बेखौ जोङो दखना बायदिफोर सोंनो गोनांब्ला थ' ओ गोलाव जायगानि गोनां जायो आरो गुवार जायगाखौबो नांगौ जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ सोंखांनायनि उनाव बेखौ आरोबाव थनखांनानै मोजाङै बेखौ आरोबाव खानजुं बायदिजों हरनानै जाहाथे बियो मा होनो जेथो जाया बेफोरखौ जोङो नायग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो बेखौ दानो गोनांबोला जोङो बायदिसिना आगजुनि गोनांथि जायो जेरै बेबायदि जेन्थोर आरो सोरखि ताथखाल माखु बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो आरो जोङो बायनानै लाबोनाय खुनदुंनि अनगायैबो जेरै नोंथाङा फोरमायदों लाथा बायदिनिफ्राय बानायनाय जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो खायसे आइजो खौ जोङो लाथाखौ फिसिनानै बेनिफ्राय जा फिथोब मोनो बेखौ जोङो खुनदुं बायदि बानायनायखौ नुदों आरो जोङो बे जा दख'ना दानायाव जोङो गोदोनि बा जेरै आगर बायदि एर खाङोमोन बिदि एरखांनायखौ दासिमबो नुनो थाङो आरो आगरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदि फारौ मेगन हाजो आगर आरो थाइगिर बिबार आरो ओ मा होनो बेखौ मै मैबो मै आगरबो दोङो आरो बेफोरखौबो जोङो होनायखौ नुनो थाङो आरो बेनि अनगायैबो जोङो लांगानि अनगायैबो जोङो बायदि जेरै गामसा बायदिखौबो दानायखौ नुदों जोङो गामसाखौ बांसिनखौनो गोथां गाबनिखौ दानायखौ नुयो आरो जोङो खायसेखौ गुफुर गाबनिखौबो दानायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो आइजोफोरखौ बिहान फालि बुङो बेखौ बेखौबो दानायखौ नुदों बेखौ दानायाव एसेबां खुन्दुं नांगौ जाया आरो मानो होनोब्ला बांद्राय गोलावबो जाया नालाय बेयो बेनिखायनो बेवहाय एसे खम जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो ओ
औ नोंथां
औ
हेल नोंथां खोनादोंना
बेनि उनाव जोङो खायसे आइजोफोरखौ बेफोर जि दानायखौ लानानै जों हाथाय बाजाराव ओ लांनायखौबो नुदों आरो नोंथां ओ जाहाथे जोङो रांनि आंखालखौबो सुफुंदो सुफुंनो हायो। आरो खायसेया न'खरखौबो सोलिलांनायखौ नुदों आरो जोङो ओ खाय से आइजोफोरखौ जोङो गोदोनि हुदानि अनगायैबो जेरैबायदि गोदान मुगा नि मेसिनफोर जि दानाय ओंखारदोंना बेजोंबो जोङो दानायखौ नुदों आरो औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव ओ जि दानायनि अनगायैबो मा मा आरोबाव बाव ओ खामानिफोर मावबयो आइजोफोरा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ दा आइजोफोरा माबा मावो होनोब्लाथ' दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' गासै बो माने आ माने आइजोफोरा माने गासिबो सिख्लाफोरा एबा आइजोफोरा दा नि समाव ओ फरायनानै साख्रि बायदिसिनाखौथ' मोने एसेबां गोरलै नङा नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो जोंनि ओन सोलाव बायदिसिना एबा गुबुन जायगायावबो जोबोद सुबिदा दङ दानि समाव नायनो थाङोब्ला दा आइजोफोरा जोंनि ओनसोलाव मा मा मावो होनोब्ला दा जोंना दा नोंथाङा फोरमायनाय रखमैनो जेरैहाय दानि समाव मेसिनारि बायदिसिनाजों खुन्दुं थुनाय बेफोरखौबायदि जोंनो जि दा नायनि मोनसे जोंनि ओनसोलाव माने सेन्टारखौनो जागोन सेन्टार बायदिसिना बिदि खुलिदों। बेयावनो माने उम गासैबो ओरैनो थाबालासे गावबा गाव खामानियाव थानो थाखाय एबा गावनो गोनांथि जानो राङारि आंखाल खौ सुफुंनो थाखायबो माने बिदि खुन्दुं लुनायजों लोगोसे जि दानाय बायदिसिनायाव बो बाहागो लायो दा जि दानायनि एबा खुन्दुं लुनायनि बेफोरनि बेसादथ' दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोबोद नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव बांसिन आइजोफोरा ओरैनो थायाबालासिनो एबा समखौ ओरैनो हेगार हरा लासिनो गावनि नां गोथिखनाखौ रोंगौथिखिनाखौ एबा गावनि रोंगौथिखौ माने मावो एबा लोगोसे माने बेफोर राङारि आंखालखौ जानायखौ एबा राङारि आं खालथ' गाससिनियाबो दानि समाव जोबोद गोनांथि नङा होमबा बिनि थाखायनो राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायनो ओ बिथांमोना गुबुन गुबुन बायदिसिना जि दानायजों खुन्दुं लुनायजों एबा जि सुथाबनायजों बिदिनो गासै खामानियावबो माने जोंना गियान थानायजों लोगोसे माने मावनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों दानाय लुनाय आयदानि सायाव रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथां बिदिब्ला ओ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां गोजोनथों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ